हेलौ।
अ खोनादों खोनादों खोनादों।
औ खोनादों ओ। नोंथाङा आंनो फन हरनायनि जाहोनखौ फोरमायनानै होनो हागोन ना?
ओ जागोन दे ओ। नोंथांखो लोगो मोननानै बुहुद मोजां मोनदों आरो बे समाव थांदों मोनसे बिसयनि सायाव दसे समबाबो सावरायनो थाखै इदसा जाबाय अब्ला बे सम नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नों थां।
जागोन दे अब्ला जोंङो मोनसे बिसय लानानै सावरायनो। बे बिसयानो जाबाय दंफां लाइफांनि सायाव ने।
औ।
मानो होनबा दायो बहुत जों नुनो मोनो ज जे गोबां बेबायदि दंफां लाइफांखौ लानानै। जोंनि। मिथिंगानि सायावबो गोबां बेबायदि जल बायुनि सायाव बोथोरनि सायावबो प्रभाब दोङो बेनिखायनो जों बिनि सायाव सावरायनो अब्ला नोंथाङा फंनैसो होनो हाग्रोगोन नामा दंफां लाइफांनि सायाव?
औ होननोगोन नोंथां।
औ देलाय होनलाय।
बिफां लाइफां ओ बिफां लाइफां गैयाब्लााथ' जोंहा गोबां जेंनानि गेजेरजों जोङो जुजिनांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङ
लानायाव हेफाजाब खालामो जों सानदुं गोसाब्लाबो बिसोरो साया होननानै जोंखौ मदद खालामो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जे बे बुहुमाव माबोरै जोङो था थांनानै द होनब्ला जोंङो ओ बिांफां लाइफांआसो जोंनो अक्सिजेन गेस जायो नङा होनबाय नोंथां जोङो। अक्सिजेन गेसखौ बोनानै लानानैहाय कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ गेसखौ हगारो जुदि बिफां लाइफां गैयामोनब्ला जोङो बेफोरबायदि अक्सिजेन गेसखौ मोनामोनब्ला जोङो मानसिफोरानो ओ बु मा होनो बुहुमाव थांनानै थानाय नङामोन बिफां लाफाङा बिफां लाइफां बा मिथिंगाया जोंनि सुबुंफोरनि सम्पद होननानै जोङो बुंनो हायो नङा होनब्ला नोंथां।
उम नंगौ नंगौ।
ओ दानि जुगाव जोङो ओ सुबुंफोरा गोबाङैनो बिफां लाइफां दानगासिनो। बेनि थाखायनो बोथोरफोरनिया बोथोरफोराबो सोलायलांगासिनो बा आबहावाफोराबो गुबुंलांगासिनो। जोङो फांसे बिफां गायोब्लाबो जोङो गोबां बिफां गायनानै गायनांगौ अब्लासो जोंना मिथिंगायाबो जोबस्रांलांनाय नङा आबहावायाबो गुबुंनाय नङा। जोङो दा सुबुंफ्रा ओ हाजोफोरावहाय नङाब्लाबो अरनबारि गुदु फोरावहाय बेफोरखौ दानस्रांनानै बा बिफां दानस्रांहैनानै ओ थाहैगासिनो दं बेनि थाखायनो जोंना ओ जिब जुनारनि जायगाफोराबो बा गैया जालांदों बेनि थाखायनो जोङो मानसि थानाय ओनसोलफोरावबो जिब जुनारफोरा जोबोरैनो गाग्लोबफैनायखौ जोङो दासान्दि नुनो मोनगासिनो दिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो जोङो बोथोरफोरनिबो एसे उसुबिदा जानानै दं मानो होनोब्ला जोङो गोदोनि रखम दा सानदुं दुंनाय बा अखा हानायफोरा गोदोनि रखम एखे रोखैनो बा मो मोजाङैनो थांनायखौ जोङो नुनो मोनाखै ओ सान्दुं दुङोब्ला सानदुंआबो गोबां बिबांनि दुंनानै जोंखौ खामलाब होनायखौ नुदों बा अखा हायोब्लाबो गोबां बिबांनि अखा हाबाय थानाय बेफोरबायदि जागासिनो नङा होनबा नोंथां।
उम नंगौ नंगौ नंगौ उम।
बिफां लाइफांखौ गायनांगौ। बिफां लाइफाङाबो जोंनो गोबां बिथिङावनो हेफाजाब खालामो जेरैहाय जोङो। ओ न' गंसे मोजाङै रैखाथि गोनां न' लुनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो फांसे गिदिर बिफांनि गोनांथि जायो। जेरै न'फोर देसथाबनायाव जोङो बे बिफां गोदोरखौ हानानैहाय जोङो बेखौ गिबियावनो। बिफांखौ हाग्रोनानै बेखौ थुख्रा थुख्रा हास'ना लानानै ओ बेखौ हाखावनानै जोङो काट बानायगोन बेनि उनाव बे काटखौ दोथाबनानै जोङो बेयाव थिं दोथाबगोन। बेरा होगोन बेनि उनाव जोङो बे न'आवहाय रैखाथियै थानो हागोन नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदिनो जोंखौ गोबां बिब' बिथिङावनो हेफाजाब होयो जे जोङो नांगोल जुंगाल बानायनाय बेनि अनगायैबो जोङो डेक्स बेन्स फरायसाफोरनि थाखाय बेफोरबायदि गोबां बिथिङावनो बिफां लाइफाङा जोंखौ हेफाजाब खालामबोदों आरोना नोंथां।
जेरै माबा मोनसे मुवा बेसाद दोनग्रा टेबोल बानायनोबाबो बा माबा मोनसे तेबोल फोर द्रयारफोर बानायनोबाबो जोङो ओ बिफां लाइफांखौ बाहायनो हायो। जोंनि थांना थानायनिफ्राय लानानै जे जोंनि मुवा बेसाद नांगौ जानाय बेफोरखौबो बिफाङा सुफुंनानै होनो हायो आरोना नोंथां जोंनो।
उम उम।
बेनि अनगायैबो जोङो बिफां लाइफां थायो थायोब्लासो जे जोङो सान्दुं गोसाबाबो बे साया सिङाव थानानै थान्दायै गावखौ सान्दुंनि फ्राय बारग' होनो हागोन।
उम उम।
ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो बिफां लाइफांनि सायावहाय।
ओ जो हागोन दे फंनैसो हागोन अब्ला बहुद हामबाय होनदों बेबायदि बाथ्राखो नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो हाबाय थारैनो जोंनि थाखाय गोनांथि आरो नोंगौ बाथ्राखो नोंथाङा होनबाय आरो नोंगौ बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय बहुद दुख पजुगि आरो जोंखौ गोबां हेफाजाब खालामबोदों आरो नाथाय बर्थमान दिनाव थारैनो नोंथाङा जि होनलांबाय बेबायदि सोलायनायनि गेजेरजों मानसिया गोबां समयसा दों आरो बोथोरनिफ्रायबो लानानै बेबायदि मावनाय दांनायनि सायावबो आरो बेबायदि बोथोर दुंनायनि सायावबो गोबां बिसोङानो मानसिया समायसा मोगा मोगि जानो गोनां जामारदों ने।
औ।
आरो मानसिया मानसिया गोबां बेबायदि दंफां लाइफां दाननायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो मानसिया गोबां बेबायदि नांनायनिख्रुइ बांसिन जिउ खुंनायखौ आरो थाखा फैसा खामायनायनि राहा लामाखौ मानसिफ्रा बेबायदि दंफां लाइफांनि सायावसो माने सोनारनानै गोबांखोनो थाखा खामायनाय आरो गोबां बेखनो बेबायदि न'खर सालायनो थाखाय राहा लामा लानायखौ नुदों नाथाय
औ।
गोबां बेबायदि नांनायनिख्रुइ बांसिन बेबायदि दंफां लाइफांफोरफोरखो नस्थ' खालामना लानाया मानसिनि थाखाय गावैयानो गावैनो आथिङाव रुवा दाननानै लानाय बायदि जादों।
औ।
मानो होनबा जोङो सिगाङाव नुनो मोनोमोन।
गोबां आबादफोरनि थाखाय जेरै उदाहरन बायदि बर्थ'मानाव माइ गायो गोबाङानो नाथाय माइ गायनो थाखाय बो मानसिया गोबां दुखु सैसोनो गोनां जादों समयसानि मोगा मोगि जानो गोनां जादों।
औ।
गोबां दानि दिनाव सम बायदि मानसिया माइखौ गायनो हायाखै मानो होनबा मानसिया अखखौसो नेनो गोनां जादों।
औ।
माइ गायनो थाखायबो अखा खोनैनो गोनां जादों नाथाय सिगाङाव जों नुनो मोनोमोन जे मानसिया बेबायदि अखाफोर अखानि थाखाय दैनि थाखाय जेबो सिन्था खामनो गोनां गैयामोन।
औ।
जोङो दायो नुनो मोनो जि जायगायाव दंफां लाइफांफोरा गैया बेयाव मा अखानि बा आंखालखोबो जों नुनो मोनो नाथाय गोबां बेबायदि उदाहरन सल बै हिल्स एरिया जोंनिथिं जिहेतु अरुणाचल गोबां जायगायावनो अरुणाचलाव बेबायदि दंफां-लाइफां थानाय हाजो जायगाफोराव खाथि खालायावनो अखा हाबाय थायो नाथाय गामि ओनसोलफोराव अखानि आंखालखौ जों नुनो मोनो।
औ।
बेफोर गासैबो जाबाय दंफां लाइफांनि आंखालाव दंफां-लाइफांखौ मानसिया फोजोबस्रांना लादों आरो
मानसिया बेबायदिनो गोबां समायसादों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों।
औ
जेब्ला जोङो मबाइलाव नायो नुनो मोनो जे
गुबुन हादोराव गोबां बेबायदि दंफां लाइफां गायनायाव गोसो होदों। आरो बेबायदिनो जुदि जोंबो मोनसे मोजां बोथोर आरो मोनसे मोजां बेबायदि फ्राकृतिकखौ जल'बायुखौ जुदि मोनफिननो हास्थायदोंबा जोंबो फरेस्टेसन बेफोराव जोङो गोसो होनांगोन दंफां-लाइफां गायनाय फोराव मानो होनबा मोनसे मोजां बेबायदि बोथोरखो जल'बायुखौ जोङो मोनफिननाया जोंनि गावगायनि गोहो बोलोजों जों मोनफिननो हाया मानो होनबा अखा हानायाबो दंफां लाइफांजों बुहुद गोथौ सोमोन्दो दोङो। जेराव दंफां लाइफां दोङो बेयावनो अखाफोराबो हायो जों बेबायदिखौ नुनो मोनो बेखायनो जोङो दायो बेसां थायो जों नाजानांगोन जोंनि गामिफोराव जोंनि अनुस्थानफोराव जोंनि। जायगाफोरा जोंनि न'फोराव दंफां लायनाय दंफां गायनायफोरखौ जों बुहुत गोसो होनांगोन मानो होनबा जेब्ला जों उदाहरन सर बिदि नायबा नुनो मोनो जेब्ला जोङो टाउन एरियाफोराव थाङो अब्ला बेयाव जोङो मा जोङो ओरै बेबायदि मोनसे गरमखो जोङो फिल खालामो। आरो टाउन एरियायाव थांबा जोङो मा? मोनसे मोजां बेबायदि अक्सिजेनफोरखोबो जों मोननो हाया मानो होनबा दंफां-लाइफांनि आंखालाव गोबां बेबायदि गारि-मथरनि माबादों उखुन्दैफोरजों प्रदुखन जानानै थायो नाथाय जेराव जोङो दंफां लाइफां जायगा थानाय जायगायाव थाङो जेरै हिल्स एरियाफोराव अब्ला जों बेयाव मोनसे मोजां बेबायदि अक्सिजेनखौ बारखौ जों मोननो हायो नंगौना नङा? ओम आरो बिनि अनगायैबो। बिफां लाइफां थानाया जोंनि थाखाय बहुत मोजां मानो होनबा जेरै उदाहरन सरबै। जोङो मा दंफां लाइफांखौ जों बेफोरखो बो गायनो हायो जि दंफांखौ गायबा जोङो लोगोसे फिथाइबो मोनजाफायो। बेबायदि जोंनि थाखै फिथाइ होग्रा बेबायदि गिदिर गिदिर दंफांफोरबो दङ नंगौना नङा?
औ नंगौ नोंथां।
थाइजौ खान्थाल बेफोरबायदि गोबां गिदिर गिदिर दंफांफोरबो दोङो। बेफोर दंफांफोरखौबो जों गायनानै मा खालामनो हायो? जोङो मोनसे मोजां अक्सिजेन मोननायजों लोगोसे आरो सायख्लुमखौ मोननायजों लोगोसे जोङो मा मोनफानो हायो बेबायदि। देहा लानानै गोख्रों जानो थाखायबो मा होनो? फिथाइ सामथायाइनि जोङो भिटामिन बोलोफोरखौबो जों मोनफानो हायो।
औ
अब्ला जोंहा समावबो जाफैबाय ने?
औ औ।
अब्ला गोजोननाय थाबाय आरो हामबाय होनदों नोंथांखौ बेबायदि नोंनिफ्राय दंफां लाइफांनि बागै बेबायदि मोनसे मोजां बेबायदि अबिगथाखौ मोनबाय आरो। नाजालांनो नोंथांनिफ्राय जि अबिगथाखौ मोनबाय बेफोर गासैखौबो जिउआव बाहायलांनो थाखाय। अब्ला बे समाव समबो जानाय बायदि दोनथ'नोसै नामा ने?
औ दोनथ'सै नोंथां।
ओ दे दे दे।